औ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा दायो
दा आङो ओंख्रै संगासिनो दङ।
औ मा ओंख्रि संगासिनो
दा जोङो सावरायगोन माबा दुदालि बिसंनि सायाव सावरायनोसै
अ आंथ' बारा मोजां मोन थिया बेखौ नोंथाङा दा मिथियोबा बुजिनानै बुजायनानै होदो दे
औ दा जेनेबा थास' थास'नि थास' मैगङावनो गोलैयो बेबो थास' थास'नि मोनसे बेबो थास' दुदालि होननानै जोङो बर'वाव बुंनाय जायो आरो दुदालि माने ओइ थास' ओ गोसोमा गोसोम थायो बियो इनिफ्राय गुफुर जादबो थायो मोननै जादनि थायो बे थास' बिसंखौ जोङो संनानै जायो आरो बे थास' बिसंखौ जोङो मा माजों संनानै जानो हायो होमबा ओ जोङो ओरैनो गोजाबो भाजा एवनानैबो जानो हायो बेदरफोरजोंबो संनानै जानो हायो आरो नाजोंबो संनानै जानो हायो बेखौ उम ओमफाय बे थास'आ बिसंल' जाजाया बियो बेदरबो थाङो बे थास' बेदरबो जायो आरो बे थास' बेदरखौबो जोङो जानो हायो बियो उम बिनसंल' जाजाया माने थास'आ बे बेदरखौबो जोङो ओंख्रि संनानै बा फाजा एवनानै बिदिनो जानो हायो आरो उम बे थास' बिसंखौ जायोबा जोङो देहानि थाखाय मोजां आइरन मोनो होननानै जोङो मोनथियो आरो जोंनि सायाव फोथायनाय दङ
औ
बे आरो थास' मैगङानो जाथिसे आइरन गोनां ओ जाजाग्रा बुस्थु आरो बियो
औ दा नोंथाङालाय मा ओंख्रि संबाय दंमोन
दा आङो संनाय ओंख्रियानो बेनो दा आङो दुदालि बिसंखौनो आङो संगासिनो दङ
अ बिनि संनायनि मा होनो स्टेप वाइस बेखौनो नोंथाङा आंनो मोजाङै बुजायनानै होदो बोरै सङो फासनिफ्राय
अ आङो दा थास' बिसंखौ लाबाय ओमफाय लानानै बेखौ फास फासटावनो आङो गिबियावनो आङो बेखौ सायबाय बिनि एसे बिगुर बिगुर थायोना बे बिगुरखौ सायग्रोनानै लाबाय बे बिगुरखौ आं गारग्रोखांनानै आङो सुखांनानै ओमफ्राय आङो बे खौ माजों जागोन ब्रयलार बेदरजों जागोन। ओंख्रि संनानै आङो जागोन माने ओंख्रिबो जाजायो बेनिफ्राय फाजाबो जाजायो आरो बियो। ओमफ्राय बिदिनो बेखौ जायोबा जोङो देहानि थाखाय आइरन मोनो होननानै जोङो फोथायनाय दङ आरो बिदि बिनि सायावथ' बुजिबाय नोंथाङा।
औ बुजिबाय नोंथाङाथ' जोबोद मोजाङैनो ओ माबोरै सङो बेखौ खोन्थानानै होबाय। आंबो मालाबा संनानै टाइम मोनोबा संनानै जानोसै सानबाय आरो नोंथां।
औ दा ओमबा नों नोंथाङा मानि बादै मिथियो बेखौ आङो मानि सायाव सावरायगोन बिनि थाखाय नोंथाङा टपिकखौ लाबोनो हासिगोन आरो
औ दा आं सान्दों दा ओंख्रि संनायनिनो जों रायज्लायबाय नालाय बिदिनो जों बेलेग ओंख्रि संनायनिबो रायलायनो हागोन जेनेबा आं सानदों जोंनाव अनला ओंख्रियाथ' बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नालाय
औ
बे अनला ओंख्रिनि सायावनो जों एसे सावरायनोसै नामा होननानै आं सानबाय आरो नोंथां
औ जागोन नोंथां।
नों नोंथांमोननिखै अनला ओंख्रिखौ माबादि संनाय जायो बेखौ एसे स्टेप बेखौ एसे खोन्थादो ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो जोंनिखै माबोरै सङो बेखौबो आं नोंथांनो खोन्थागोन आरो।
औ दा होमबा नोंथां आंनि संनायनि रोंगौथिखौ आङो नोंथांनो फोरमायहरनोसै होनबा गिबियावनो आङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय माइरंखौ आङो दैयाव सोमनानै लानाय जायो ओमफ्राय बे माइरंआ रुयोब्ला दैखौ गारनानै आङो बेखौ उवालाव हयथ'बा दिंखिफोराव हयथबा मायबा मोनसे मेसिनि आगजु जों जोङो देनानै बेखौ गुन्दै खालामना लानाय जायो। ओमफ्राय गुन्दै खालामना लाखांनायनि उनाव जोङो दैखौ बिदिनो जेसेबां नांगौखिनि बिबांनि दै नांगौ बेखौ जोङो फुदुंग्रोनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय दैखौ फुदुंना लाखांनायनि उनाव जोङो माजों संगोन जोङो बेखौ अनलाख' जेनेबा ना बेदरजों जागोन ना नाजों जागोन ना खारैजों जागोन बेफोरबायदि मोनसे जोंहा लाखानाय मोनसे थाखायो नङा होमबा संनो थाखाय औ ओमफ्राय बेखौ जोङो नाजों सङोबाबो जों नाखौ एसे एवफ्रामना लानांबाय बेदरजों सङोबाबो जों जों बेदरखौ संना ला ओ एवफ्रामना लाग्रोनाय जाबाय बिनि उनाव ज जेब्लानोखि माबाया ओ बेदरखौ एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव जोङो दैखौ दैजों बेदरजों बिदिनो मोनहोग्रोना लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ बेदरबा नाखौ मोनहोग्रोखांना लानायनि उनाव जोङो बे अन गुन्दैखौ जोङो गोदौबाय थानाय दैयाव जोङो होनाय जायो आरो
अ
बे दैयाव होखांनायनि उनाव जोङो खारैखौ होनाय जायो जे जेब्ला जेब्ला अना गोदौफुबाय थायो होनबा जोङो बे खारैखौ होनाय जायो आरो ओमफ्राय खारैखौ हो होखांनायनि उनाव जोङो मोनबाय होननानै जोङो मोनथिनाय जाबाय आरो जेब्लानो मोनो होमबानो जों मिथिखायो नङा होमबा जोङो जोंनि जा मोननाय हिसाबै जोङो बेखौ ओंख्रिया मोनबाय होननानै जोङो लानानै जों जानाय जाहैबाय बिदिनो अनला ओंख्रि होनोबाथ' खारैजोंल' सङा खायसे माबाजोंबो ओ खायसे लाइ बिलाइ सोरबा खांख्रिखला बिलाइ सोरबा फथल बिलाइ सोरबा लन सि मैगं बेफोरखौबो होदलानानै गोथां मैगं बिलाइ होनानैबो बेखौ संनाय जायो आरो बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय आरो खायसे औवा मेवाइ औवा मेवाइफोरजोंबो संनानै जायो खायसे आरो गोखै गोखै मैगंफोरजोंबो संनानै जायो बेफोरदिनो अनेक था रोखोमनि जोङो अनला ओंख्रिखौ संनानै जानो हायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथाङा ओ' जोबोद गुवारै मोजाङैनो खोन्थानानै होबाय ओ प्रसेसाथ' जोंनिखैबो सेमानो नाथाय जों नुनो मोनो खायसेया माने बै अनखौ दैयाव गलायग्रोनानै लाग्रोनाय बिदि जों नुनो मोनो आरो खायसेखौ आरो खायसेखौ जोङो बै खारै होनायनि सोलायै जोङो मा सदा होनायबो नुनो मोनो आरो नोंथां
अ नोंथां उम उम नोंथां बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ संनायनि नेमखान्थिजों जोङो अनला ओंख्रिखौ संनानै जानो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां दा नोंथांनिफ्रायथ' बे प्रसे बेफोरखौ मिन्थिनानै आं जोबोद मोजां मोनबाय दाथ' बेथ' एखेयानो जाहैबाय नालाय आङो नोंथांनो ओ सबाइजों दाउ संनायखौनो एसे एसे आंनि फारसेनिफ्राय एसे फोरमायना होनोसै आं जाखिनि मिन्थियो
जागोन नोंथां एसे आंनोबो नोंनि नेम खानथि माबायदि सङो बेखौ फोरमायहरबानो जाबाय
औ नोंथां थ' जोङो सबाइ संनो थाखाय फार्स्टावनो जोङो सबाइखौ एवनानै लाग्रोनांगौ बेखौ गेस्रेम जाजासे जों एवनांगौ आरो बेखौ जोङो हुख्रेमना लानांगौ
ओम
खायफाबा मिक्सार मेसिनावबो हख्रेम माबा खालामो खिनथु जोङो मा होनो मोजाङै खालामनांगोन आरोना थाबनो माने बोखांनांगोन आरो मानोना अभार गेब्लेबाबो जाया नालाय
औ
थ' बेखौ मोजाङै हुख्रेमनानै लानानै जोङो ओ बेखौ दैयाव फुदुंनानै खारैखौबो होखानानै जोङो बेखौ फुदुंनांगौ गोबावै फुदुंनांगौ जेब्लासिम माबाया सबाया रुया जों अब्लासिम बेखौ फुदुंना दोननांगौ आरोना ओमफाय फारसे थिं जोङो बिदिनो दावजों सङो ना माजों सङो नोंनि गोसो आरोना जेनेबा आं दाउखौनो हमबाय दाउजों सङोब्ला जोङो मा फारसावनो थाव दुंहोनानै साराय दुंहोनानै थाव होनानै बानलु होनानै बे बेदरखौ होनानै जासिगोन आरोना ओमफ्राय होनानै एवबाय थादो एवनानै बेयावनो हालदै संख्रि होजोबदो। मस्ला मस्लि सोरबाबा सामब्राम गुफुरफोर देनानै होयो मोदोमनायनि थाखाय बेफोरनि होजोबदो ओमफ्राय एसे खामहां खामहां जाबा जोङो दै होना होदो आरो। दै होना होनानै ओ बेखौबो दसे दोनथ'दो ओमफ्राय बै फारसेथिं नों जे ओ सबायाइखौ रुबाय दंमोन ना दै होनानै खारै होनानै बियो रुयोब्लाथाय बेखौ नोङो सागंजों मोजाङै सानानै होदो आरो। नोंथां औ ओमफ्राय बे सानाया माने रुइबासो सानांगौ आरोना। उम नायग्रनांगोन होननानैसो बोखांनांगोन सिुख्रुबनानै जुदि रुइबायब्ला नों बेखौ मोजाङै साना लादो आरो। साखांनायनि उनाव जोंहा मा बै नों जे उम मा होनो दाउ खौ एवनानै दै होनानै दोनदोंमोन ना बियो दैया एसे रानबाथाय नोङो बे साखांनाय सबबायखौ बे बेदराव होना होनांसिगोन आरो नोंथां।
औ औ नोंथां
औ बिदिनो ओमफ्राय लास्टाव नोङो संख्रि नाङाखैबा खारै नाङाखैबा बेयावनो ओ नायना लानो हासिगोन आरो दसे दोननायनि उनाव ओमफ्राय लास औ नों मोदोमनायफोरनि थाखाय दुन्दियाफोर होनानै ला नों हायो आरो नोंथां बेबायदिनो आरो प्रसेसा
औ दे होमबा नोंथां जोंहा टाइमाबो जाबाय। ओंखायनो बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन दे गोजोनथों।
गोजोनथों